गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय थां निसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिमबो जासिहरनाय जाबाय।
औ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
खासे ओ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै ओ नेनानै दङ नोंथां। औ औ।
नोंगौ। जों दिनैनि जि जिथुनिखि टपिकानो जाबाय जों गेलेनायनि सायाव सावरायगोन नोंथां। नंगौ नोंथांमोननिथिं माबायदि गेलेनाय जायो एबा गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गेलेनाय माबा मोनसे फाराग दं नामा? बे-बेनि एसे बुंग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ बुंगोन नोंथां ओ गेलेनाय होनबाथ' जोङो माबा मोनसे ओ गेलेमु गेलेनायखौ जों लानानै ओन्दै समनिफ्रायनो देरजासिम गेलेयोब्ला जों बेजोंनो माने गावनि ओ जिउखौ खांनो हायो आरोखि ना देरजासिम ओमफाय ओरैनो सिगांनिफ्राय दासिम गेलेनाय होननानै बुङोबा जोंनि माखासे उन्दै समाव जों गेलेबोनाय जा गेलेबोदोंमोन जोङो जा ओ माबानि सायाव बेफोर माने आथिखालाव जों नुनो थांलिया माने गोदोनि माखासे गेलेनाय गामियारि गेलेनायफोरखौ जों माने दा दानि आथिखाल समाव जों नुनो मोनलिया ओ जों गोदोनि औ जों गोदोनि समावथ' जोङो गोबां रोखोमनि खेला गेलेयोमोन जेन'बा बाथा गेलेनाय होन बल खुबैलायनाय गेलेनाय ओमफ्राय बे ओ फ्लेट जाबखोलायनाय गेलेनाय साखा गेलेनाय बल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय माने उन्दै समाव जों गोबां गेलेबोयो औ औ औ नोंगौ नोंथां नोंथांमोनाबो गोदोनि समाव उन्दै समावफोर गोबां बायदि रोखोमनि खेलाफोर गेलेबोबाय जानांगौ ना? औ औ दा गोदो ओन्दै समाव नोंथांमोना नोंथाङा गेलेबोनो मोनबोनाय माखासे गामियारि गेलेनायफोरा आथिखालसिम दङना गैला नों थांमोननियाव?
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय नंगौ नोंथाङा जिथुनिखि गेलेनायनि सायाव बुंबाय उन्दै समनि गेलेनाय नंगौ जों उन्दै समाव गेलेनाय नुहुरे नोंथां बुंनाय बायदिनो जों उन्दै समाव बिदिनो माखासे जों थाखुमालायनाय जों गेलेयोमोन बारिसिंफोराव इदिनो जों फोथारफोराव थिग बेफोरबायदिनो जोङो उन्दै समाव जों प्लेट खेला होनना मोनसे जों नोंथाङा बुंलांखाबाय फ्लेट जाबखोनानै गेलेयो होननाय फ्लेट खेला जों गेलेयोमोन। बाथा खेला जों गेलेयोमोन फुटबल गेले फुटबल जों गेले गेलेयोमोन क्रिकेट गेलेयोमोन भलिबल जों गेलेनाय जों नुनो मोनदों नोंगौ जों दिनैनि दिनाव जों गेलेनायखौ जोङो माने जोंनि गामि ओनसोलफ्राव एसे जों सोलायनायखौ नुनो मोन्दों एबा खम जालांनायखौ नुनो मोन्दों। नोंगौ जों गोदोनि दिनाव जोङो जोंनि गेजेराव एबा जों उन्दै उन्दै समाव जोंनि गेजेराव मबाइल गैयामोन
औ नंगौ नोंथां
मबाइल गैयामोन नाथाय दानि जिथुनिखि फरायसाफोर बा जा नि लाइमोन बिथांमोना दिनै गेलेनाय दोनथ'नानै गब गाव मबलफोरावनो बेस्थ' जानायखौनो नुनो मोननाय जादो। गावबा गावनि मबाइलावनो बिथांमोना गेम गेलेनानै माखासे समफोरखौ बारलांहोनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि गोदोनि समाव जोंनि गोदोनि समाव बेफोरबादि अन एनड्रयद मबाइल गैयामोन जायनि जा नाव जों टाइमफोरखौ जों मबाइलफ्राव समफोरखौ बारहोनो हायामोन जायनि जाहोनाव जों गेलेनानै समफोरखौ खौ बार होनोनांगौ जायोमोन। नंगौ जों दिनै गामि ओनोलफ्राव जोङो थायो एबा गामि ओनसोल स्ल जों रायजो जायो हिसाबै जों उन्दैनिफ्रायनोे लेलेदों नाथाय जों दिनैनि दिनाव जुद जुद गेले गेलेनायनि जि जोन गो गेलेनाय हुदाफोरखौ जोङो माने जोंनि लाइमोनफोरखौबा जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो खम जालांनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ जोंनि गामि ओनसोल सोलफ्राव गंसे गामियाव गंसे फिल थायो। गंफ्रोमबो गामियाव गं मोनफ्रोमबो गामियाव गंसे गंसे फिल्ड दङ नाथाय बैफोर फिल्डखौ जोङो दिनैनिाव जुदि नायोब्ला माखासे जोंनि हाग्रा बंग्राजों जों बुं हमनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ बाहायनायखौ नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां।
बाहायनायखौ नुनो मोन बाहायनायखौ नुनो मोनला। मानो होनबा गेलेनाया खम जानलांनो हम बो जोंनि जिउआव जाफुंसार जानो हायो। गेलेनानैबो जोङो जिउआव मोजां सासे सुबुं जानो हायो जोङो फरायनानैल' जोङो सा ख्रि मावनानैल' जोङो फरायनानैल' जोङो गेदेर मानसि जानाया जुदि जों गेलेनानैनो जोङो गामिखौ जोङो मोजां मुं ज होनोनो हायो ब जोंनि एरियाखौ जों बिथांखौ जों खालामनो हायो गेलेनायजों लोगोसेनो गेलेनायजों लोगोनो
औ औ नोंगौ नोंथां।
समाव जों जोबोद गेलेयोमोन। गेलेनानै जों देरबोदों जों गेलेनानै जों देरबोदों नाथाय दानि फरायसाफो खौ जों गेलेनाय बिथिंखौ गेलेनाय बिथिङाव
ओ एसे खम नुसै नोंथां औ औ नंगौ नोंथां औ।
गेलेनायनि जिथुनिखि बारहावा बेयो दास सान्दै माबायदि?
जोंनिथिंथ' दासान्दि ओरैनोथ' गेलेनायाथ' जों दा देरफुनाय लाइमोनफोरखौ जोङो गेलेनायखौ बांद्राय नुनो मोनलिया। ओमफाय जायफोरा गेलेयो माने जायफोर फरायनायाव गोसो होआ जायफोर गेलेनायनि फारसे गोसो दङ बिथांमोनखौल' जों दा गेलेनाय नुनो मोनसै। मानो होनबा आथि-आथिखालनि आथिखालावथ' जोङो ओ गेलेनायनि सायावबो जोङो फोरोंथाइ होगासिनो दङ नङा होनोमबा नोंथां? जेरै नोङो फु फुटबल गेलेनाय फुटबलाव जोंहा ओ कच कच दङ जोङो टिचार हमसै फोरोंगिरि हमसै बेनि उनावहाय बेजों ट्रेनिं लासै बेनि उनावहाय जोङो दाब दाब जायगायाव जों गेलेनायखौ जों साफा सानै सुबुंखौल' जों नुनो मोनसै आरो ना थाय गामनि माखासे जौसेआव बाजि जौखोनो सुबुं जों गेलनाय नुनो मोनला। औ। ओरैनो नों बिथां जों गेलेनाय होनोबा जों ओन्दै सम समनि गेलेनायनि ओ मोनसे आयदानि सायावनो लानानै सावराय नामा नोंथां ओ ओन्दै समनि गेलेनाय जेनेबा जों जों गेलेबोनाय माखासे ओ ओ गेलेग्रा गेलेनायफोरा माने आथिखालाव गोमालांनो हमबाय जेरै बाथा गेलेनाय जों आथिखालनि ओ गामि ओनसोलाव होनबा टाउन ओनसोलावनो माने गामि लाइमोनफोरखौ जोङो बेबायदि जों गेलेबोनाय उन्दै बाथा गेलेनायखौ जों नु मोनो बा काप्लेट गेलेनायखौ जों नुनो मोनला बेफोर गेलेनायखौ जों माबायदि गेलेयोमोन नोंथां नोंथांमोननियाव माबायदि गेलेयोमोन बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन? जेनेबा बाथाखौ जों माबायदि गेलेयो गेलोमोन काप्लेट गेलेनाय जों माबायदि गेलयोमोन थाखोमालाय गेलेनायखौ जों माबाय गेलेमोन औ नोंथांमोननि- नोंथांमोननियाव दा माबायदि गेलेयो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन दा
नंगौ नों जिनिखि दि‌ नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंलांबाय बाथा गेलेनाय- गेलेनाय इफोर दो गोदनि बेफोर जों उन्दै समाव गेलेबोनाय खेला नंगौ जों दानि दिनाव नैफोर जुदि इफोर खेलाखौ जों जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ‌ बा फरायसाफोरखौ जों इफोर बायदि गेलेनायखौ जों नुनो मोनला ।दिनै दिनैनि दिनाव नंगौ जोङो प्ले खेलाखौ बोरै बोरै गेलेयोमोन होन‌ होनोबा जों हमना ला जों जों इफोरबायदिनो जों टिम मोनसे थाबाय जेरै टिम मोनसेयाव जोङो इदिनो सा टिम मोनसे थाबाय जोलजोनो साथामा साब्रै बेफोर बायदि गेलेयोमोन नङा होमबा साथामा फाफोरबायदिनो साबा थायोमोन नोंथां मोननिथिं माबोरै जोंनि जायगायाव बे खोथाखौ आं
औ नोंथां औ आं बेखौसो सोंदों नोंथांनाव
सासे सुबुं सासे सुबुङा जेनेबा बलखौ प्लेटखो जुदि जोबनो हाबाय होमबाना गेले होमबाय जुदि सासे सुबुंङा प्लेतखो प्लेटखो जुदि खुुबैनायाव बला जुदि हायाव नांनानै गोजौआव बारनानै हमबाथाय बे सुबुङा थैनाय बेफोरबायदि जों बेफोरबायदि लायोमोन आरो जोंनिथिं गेलेनानै ओमफाय जुदि बे बलखो जुदि प्लेटखो खुब बि प्लेतखो खुबैख्लायनो हानाय बै पार्टिया बेलेग पार्टिया माने खुबैनांगौ खुबैनायस' समाव बुखारनानै बे प्लेटखो जाबायनांगौ आरो जेब्ला प्लेत प्लेटखो जाबजोबनो हायो अब्ला गेम जाबाय एबा देरहानाय जाय-जाहैबायमोन आरो बेफोरबायदि जोंथिं बेफोरबायदि गेलेयोमोन एबाराय सेबां गोसोआव गैला जिखुनु गोसोआव दं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय दा नंगौ जोङो बाथाखौ बोरै गेलेयो हो होनोबाथाय बाथाखौ-बाथाखौबो जों बेफोरबायदिनो गेलेयोमोन मोनसे उम उम जेनेबा जों गन लाना गन जोङो गनाव जोङो फुनानै दोनबाय जेबा गाव ग' गायनानै दोनबाय गं खनाव जोङो मोनसे बेफोरबायदिनो जों गना जों औवानि दाननानै खामि जों दोननाय बे गोजानाव बुहरनाय जायो बे बुहरनायाव सोरबाफोर जुदि बेखौ नांनो हायोबाथाय
खुबैख्लायनो हायोबा औ
मायबाथाय बे-बेखौ जोङो बेफोरबायदि जों लानानै उन्दै सम गेलेबोदों। नोंगौ जोङो जोङो माखासे आरो जों सानोमोनना गोदोनि थाफा थुफा थु थाफा थुफा थु फोरबायदि साननायमोन ना? जाय लास जायो बादुवा जालायनाय फोरबायदि जोङो गेलेबोदोंमोन इबायदिनो। गेलेयै गेलेयै गेलेयै जों दिनैसिम इफोरबायदि देरबोबाय लाखासे ओमफाय जों माखासे
देरबोबाय औ औ औ नाथाय जों उन्दै समाव गेलेनाय माखासे औ। बुंलाय नोंथां।
इफोरबायनो जों गेलेनानै देरबोदों आरो दिनै सिमहालागै। नाथाय जों दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो जोंनि फंबायमोनखौ फरायसाफोरखौ नुनो मोनला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ नंगौ बेफोरो गेलेनायफ्रा माला लासै लासैनो बेफोरबायदि गेलेनाय हुदाफ्रा बा जों उन्दै समावजा खौ गेलेदोंमोन बे गेलेनाय गेमफोरा माने उन फैबाय थानाय ओ समाव जोबलांगोन नामा नोंथां नोंथाङा मा सानो?
नंगौ नंगौ नोंथां निस्सय बेफोरबायदि गेलेनाया इयुन समावहालागै जोबलांगोन होननानै आं सानो मानो होनबा दिनैनि दिनाव गासिबनिबो आखायाव मबाइल जोबसै एन्ड्रइड मबइल जोब सै जानि जाउनाव जोंनि फरायसा फराय बा जोंनि लाइमोनफोरा गेलेनाय बिथिंआव बारा बा गोसो होला गाबा गावनि फरायसालि फैयो फरायसालियाव फैनानै गावबा गावनि न'आवनो गावबा गावनि मबाइलावनो बेस्थ' जानायखौबो नुनो मोनदों आरो बेफोरबादि बेस्थ' जु-जुदि थायोबा जोंनि बेफोबादि गेलेनाय हुदाफोर ओ जोबलांगोन होननानै आं खासे अनलाइननि गेमफोराव बेफोरखौ
गेलेनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दाना।
नै समुरखौ बार बांलां होनायखौ नुनो मोनो।
औ।
माखासे गाज्रि बिथिं
औ। औ आ गेलेनाय जों नुनो मोनसै औ नोंथां। दा निस्सय जों गोदोनि ओन्दै समाव गेलेबोनाय गेमा दा-दानि आथिखाल मुगायाव दानि देरफुनाय लाइमोनफोरखौ गेलेनाय खौ जों नुनो मोनला। जानो हागौ बेयो फैबाय थानाय समाव जोबलांगोनखौ नुहुरो ना नोंथा? लासैनो ।औ। औ नोंथां। दा नोंथां बेफोरखौ जुदि संरैखा खालामनांगौबा बैफोरजों उन्दै समाव गेलेबोनाय ओ खेलाफोरखौ जुदि लाखिनांगौब्ला अबा जों
नंगौ नंगौ निस्सय बे फैबाय थानाय समाव बेफोर जुदि गोदो गेलेनाय बेफोर खेलाफ्रा जोबलांगोन बिउ जिर' जानानै थाहगोन लासैनो
औ औ। औ। नोंथां हेल' हेल' खोनादों ना?
नोंगौ नोंथां। नोंथाङा मोजां कुइसनखौनो खालामदों। नंगौ बेफो बायदिनो ओ।
औ।
जुदि मिनिनाय खो जों
औ।
औ औ।
बेैफोरखौ जुदि जोङो फोरमायनानै होयो
औ नंगौ। खोनादोंना नोंथां?